हेलौ नोंथां, खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ?
दों
खोनादों? औ औ औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां? आङो दा फरायसालिआव थांनो थियारि जागासिनो दं आदच्चा नोंथांनि फन हरनायनि गाहाय जाहोना मामोन? औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे गोदान खोथा लानानैसो फनखौ खालामहरनाय जादोंमोन नोंथांनिसिम? औ औ जोङो जोंनि सानैसो लोगो आरो नोंथांखौ लाफानानै मोनसे दावबायनायनि मोनसे थांखि थियारि खालामदोंमोन आरो नों औ औ जागोन नोंथां जोङो बि जायगाखौ जोङो शिलंखौ लादों नोंथां जाय मेघालया शिलं औ नोंथां बेखौ लादों आरो जोङो होद गियान गैया मेघालया खौ बेबास माबा माबा नुगोन नोंथाङा बेसिम फोरमायना होदो दे बेयाव बेसेबां रांखावरि नांगौ आरो जों बबे बबे जायगायाव बेरायगोन आरो जों बबे बबे जायगायाव थां आरो माला
थिबां रां खावयै नांगौ बबे जायगायाव बब बबे बबे
फोरमायदो नोंथां औ नोंथां जोङो सिलंआव जों थांगोना साननै सानथाम आरो सानब्रैसो बिदि जागोन आरो ना नोंथां। गावनो औ बिदिनो जोंनिया सासेयाव हमना ला जोङो स्नि आरो जि रोजा बेसेसोनि बाजेट आरो सासेयाव जोंनि जि थांखि द दावबायनाय थांखि एसेबांसो खरसा जागोनखौ आं नुहुरो मानो होनोब्ला जोङो सानथाम सानब्रै गाहाम थाहैनाय जागोन नालाय नोंथां। उम औ जोङो गिबियाव शिलं थांनो थाखाय जों मा खालामनांगोन जोङो गुवाहाटि जानानै थांनांगोन आरोना नोंथां। औ औ जों गारिजों माने नोंथां जोङो ट्रेनजों थांग्रोसै नामा गुवाहाटिसिम औ माने जोंहा खरसाया एसे बासायनायनि थाखाय आरोना औ ओमफ्राय बेनिसिम बेनि उनाव जोङो फिए बा बास लानानै जोङो गुवाहाटिनिफ्राय सिलंसिम थांसै आरो औ गिबियाव जों मा नुलांगोन होनबा सिलं थांनायजों नुलांखागोन उमियाम लेक। औ जाय जायगाया जोंनि मोनसे उमियाम लेक थु माने उमियम बिलो आरोना नोंथां। औ बेहाय जोङो बिनि समायना सावगारि नुथाइखौ जों नुलांनो हागोन आरो बेवहाय जोङो माने नाव जावनोबो हागोन नोंथां औ बेनि गेजेराव ओमफ्राय बेनि उनाव जों नुलांबावगोन वार्डस लेक होननाय। बेनिबो सावगारिया जोबोद समायना नों दा आमफ्राय बेनि उनाव जों हाबहैगोन पलिस बाजार जेराव जोङो बेरायनानै बा बेनि सिलंनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय थायोना। औ बेफोरखौ जों बेहाय जाहैनो हागोन आरो नोंथां।
जानाय लोंनाय नामा नोंथां?
आमफ्राय बेनि उनाव जों थांगोन नोंथां हस्टेलावसो थागोन जोङो मानो होनोबा जोंना बाजेटआ जेब्ला मिलायनाय बायदि आरोना। माने जोंनि खरसा मिलायनाय बायदि एसे खम बेसेननि हस्टेलाव थानोसै जोङो नोंथां औ। बेनि थाखाय जों मोनसे खम बेसेननि देराखौ नागिरनांसिगोन औ आमफ्राय बेनि उनाव जागोन जोंहा बिनि दामा जोङो गुवाहाटिनिफ्राय सिलंसिम थांनायनि खरसाया जोंना सासेयाव ब्रैजौ आरो दजौ सोनि गेजेराव जागोन आरो नोंथां औ आमफ्राय बेनिफ्राय जोङो हर थानाया जोंना सासेयाव ब्रैजौ बाजौ। से जागोन। मोनसे हराव आरोना नोंथां। औ। जानाय लोंनाय माने जानाया जोंहा आलादा थागोन नोंथां औ हमना ला जोङो नैजौ बाजि आरो थामजौ रांनि गेजेराव जानो हायो नोंथांनि जानायजोंसो सोनारगोन। नोंथाङा माने माखासे जानाय बा जामुंफोरखौ नोंथाङा साखिनाय बा मादों बा टेस्ट खालामनो सानदों अब्ला नोंथाङा नोंथांनि राङा एसे बाराबो थांनो हागौ औ। आमफ्राय जोङो अखा नायैहाय मा खालामगोन जोङो सिलंनि माखासे जायगाफ्राव बेरायहैगोन जेरैहाय जोङो सिलंनि पिख बा सिलंनि गोजौ बाहागोसिम थांगोन जोङो बेनिफ्राय जोङो सिलंनि माखासे गाहायथिं थानाय नुथाइ खौ जों नइहरनो हागोन। समायना नुथाइ जोङो शिलंखौ माबायदि नुयो गोजौ बाहागोनिफ्राय बेफोरखौ बेनि उनाव थाङो जोङो इलेभेन वाटारफल जाय जोबोद मुंदांखा मोनसे दै बाज्रुम आरो नोंथां औ बे इलेभेन वाटारफल बा मै जे दै बाज्रुम होनदों। बर' रावआव दानास्लायोबा नोंथां बेखौ मोनथाम थाखोनि थाखो थाखो बारास्लायनायखौ जों नुनो मोनो बेहाय बेहायबो जोङो बेरायहैगोन आरो बेनि माखासे खारथिखौ जों बुथुमना लाबोनो हागोन आरो नोंथां। बेनि उनाव जों थांगोन डन बस्क मिउजियाम बेहाय जोङो माखासे गोदोनि दि जालांनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन आरो मुवा बेसादफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै लाबोनो हागोन आरो नोंथां नायनानै आरो नुनानै मोनदांनो हागोन
नंगौ नोंथां नंगौ। बेनि जायो नामा नोंगौ नोंथां
मोनसे माबायाव हाबनायनि गावबागाव खरसा थायोना टिकेट दाननांगौ जायो नोंथां बेखौ जोङो हमना ला सासेयाव जोङो गासै बेखिनि जायगा बेरायनायाव जोङो सासेयाव सेजौ नैजौसोनि गेजेराव जागोन आरोना औ बेनिफ्राय दंबावो जोङो गुबुन सानाव मा खालामनो जोङो माखासे माबाफोराव थां जेनेबा जोङो बे बेरायनायनि जायगाया जोंहाथ बे बेरायनो थाखाय खरसा नांगोन नालाय दा आं जि बुंलांबाय बेयाव जों खमैबो थामजौ बाजौ ओ रांनि माासे थोन तेक्सिफोर भारा लायोबाथाय आरो जानायावबो थांगोन बिदिनो जानायाथ जोङो सानसेयाव बोथिनैखौल जागोन नालाय बेलेगाव थांनाय हिसाबै होमबाथाय बा थामजौ आरो बाजौनि गेजेराव जागोन आरो बियो ओमफ्राय थानाया जाहैबाय जों आरो हर थाबावगोन नालाय बेबो बाजौसोआनो जागोन ना हरसे सेयाव माने सि बेलेग जायगायाव थाहैबावनाय जागोन पुलिस बाजारनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो फैफिन नों आरो सानैसो बेरायबाबा बेरायबावनो हागोन आरो मा जायगाफोर सिलंनि समायना नुथायफोरखौ जों नायनो हागोन नोथां औ नोंथां बेबायदिनो जों मा माखासे जायगाफोरखौ बेरायनो हागोन नोंथां जोंना औ बिदिनो गोबां जायगा दङ। जेरै लाइटलु मोननाय मुसथिना मुंनाय आमफायहाय जोंहा दंबावो सरि सराव ना मा होननाय दंना मोनसे औ बेहायबो थांनो हागोन जुदि जोंना जि खरसा दा जोंनि माबानि खरसानि जि जि माबा खालामनाय औ बिलायोब्ला नोंथाङाबो बहाबाफोर थांनायनि माबा खालामदो नामा? आंबो नोंसोरखौ लानानै से मोनसे थांखि लागासिन दंमोन नोंसोरखौ लाफानानै बेरायनाय औ नोंथां बेनि थाखायनो आङो सासे लोगोजों
लोगोजों जगाजग एबा रायज्लायदोंमोन बे गोलोम बोथोरनि बन्द'आवनो नोंथांमोनखौ लां
बे जायगायानो जाबाय वेस्ट बेंगल हादरसायाव थानाय औ कलकाता कलकाता औ औ। नोंगौ नामा नोंथांं औ। नोंथाङा बियाव थाङोब्ला एसे गोबाङैनो रायनो खरसा जागोन। गासै सासेयाव खरसा जानो हागौ नोंथां जिबा रोजा रां आरो ना नोंथां औ जिबा रोजा रां गिबियावनो जोंहा थांलाय फैलायनि थांनांगोन रेलगारिजों रेलगारिजों थांब्ला जोंहा खम बेसनाव
औ।
बे आरो रेलगारि जों थांलाय फैलायनि खरसा थांलाय फैलायाव गास थाम रोजासो थांगोन नोंथां। औ थांगासेआव जिबा जौ आरो फैगासेआव जिबा जौ। बेबादिनो जों कलका ताआव मोनहैगोन आरो जेब्ला जोङो कलकातायाव मोनहैयो अब्ला जोंनि आसामजोंनो आसाम हादरजों जानाय जानाय बड'लेन्ड गेस्ट हाउस होननाय दङ औ बेयाव जोङो थांनानै थाहैनो हागोन।
बाजौ।
जोबोद खम बेसेनावनो थांनानै जों बेवहाय थाहैनो हागोन आरो बेयाव थांनानै अनला मेवआइ एबा सगाजें औ नंगौ नामा नोंथां बिदिबाथ' मोजांनि बाथ्रा नोंथां।
दरसेयाव थांनानैबो जोंहा जोंनि जाग्रा लोंग्राखौ मोनजोबो।
औ अ माने बे जायगायाव थानानै दाब दाब जायगायाव बेरायनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा माबे माबे नोंथाङा से खालामना लादो बुंबाय आङो सिङावनो भिक्ट'रिया मेमरियेल नोंथां औ नोंथां बे भिक्ट'रिया मेमरियावनो जों बेवहाय गोदो गोदो इंराजफोरजों बानाय जानायल' नोंथां। औ
नोंथां इंराजफ्रा बेखौ जेब्ला गावसोर जोंनि भारत हादरखौ सासन खालामदोंमोन बे समावनो बिथांमोनहा गायसननानै गालांदोंमोन आरो बिबो मोनसे नेरसोनथि महर जानानै थालांबाय नोंथां बेहाय इंराजफोरनि आरो बांगालि राजाफोरनि एबा बेंग
बे राजाफोरनि गासैबो नेरसोनथिफ्रा दंजोबो जेरै बिसिनि गानग्रा द्रेस जानायाय लोंनाय थोरसि लथा गोदो माबोरै थायोमोन बेफोरनि गासैबो बुसथुफोर थ' बेयाव सेबखांनानै दोन्थुमना जादों अ नंगौ नामा नोंथां बिदिबाथ' नायहैनांगोन नोंथां बेफोरनि बागैबो एसे खारिथि बुथुमना लानाया जोंनि इयुननि थाखाय मोजां जागोनखौ आं सानो नोंथां। सिरिया गानानै दङ बेयाव।
थानाव वेस्ट बेंगल सिरियाखौ लानानो जा बेनि मुङा औ नोंथां बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोनगोन जाय जिब जुनारखौ जोङो दिनैसिम बे जिउआव थांना थासान्दियाव नुफेराखैमोन। नाथाय जोङो टेलिभि जन एबा जानबुंफोरावल' नुदोंमोननि बेनि थाखाय
बै जुनारफोरखौ नोंथांनि मेगजों जेरै हाग्रानि मैदेर आरोस जा हाग्रानि जिबौ हाग्रानि दाउ बाथ' पेंगुन आरो खेंगारु जाय बुस्थुफोरखौ नुफेरा जिउआव बे गासिबो जिउ औ नंगौ नामा नोंथां आंथ' जिब जुनार नायनो जोबोद मोजां मोनो नोंथां बिदिब्लाथ' बेहाय थांनानै आं गोबां जिब जुनारखौ नुबोनो हागोन नोंथां आं नुफेरो जिब जुनारफोरखौ।
नुफेरै नुफेरै जिबखौ जों बेयावनो नायनो हागोन।
आरो बेनि उनाव जोंहा दंबावो नेसनेल इन्डिया नेसनेल रिर्चाप होननाय बेयावबो गोदोनि जारिमिनजों लोब्बा गोनां गोबां रोखोम
गोबां रोखोम दावहादथिलियाव बाहायनाय
आइजें आगजुफोरखौ नुनो हागोन गोदोनि राजा महाराजाफ्रा दा मानसि औ
दावहाथिलियाव मा मा हाथियार बाहायोमोन एबा मा मा जोमग्रा गानोमोन बेफोरखौ जोङो गासिबो नुजोबगोन आरो
रा राजा रानिफोरनि जाग्रा मुवा बेसादफोर
जेरै मा मा जायगायाव जायोमोन मा मा आइजेंजों जायोमोन बिसोरनि थोरसि लथा
बे मिउजियामाव नुहैजोब औ नंगौ नामा नों नोंथां नोंथां जोङो बे नोंथाङा बुंदों दि वेस्ट बेंगलनि कलकाता होननाय जायगायाव जों बे दावबाय हैगोन बेखौ जों सानबेसेनि हाबाफारिजों मावफुंनो लादों नोंथां? बेखौ जों खमसेखम बाबो सानब्रै एबा ओरै नङाबा जोङो नायबुजोबनोनो हानाय नङा नंगौ नामा नोंथा औ नोंथां बेनि उनाव दंबावो जोंहा साइन्स सिटिनि जों औ औ औ नोंथां
बिगाननि बारै